हेलौ
औ हेलौ
दोना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
खामदों नोंथाङा दायो?
आङो दायो बर्थमान जेबो खालामथवाखै ओरैनो दङ।
अ दे होमबालाय। मा होनो रायलायनो हागोनबालाय दसे सम आंजों।
औ हागोन हागोन।
औ दे गिबियावनो गोजान बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।
औ दा जों मा मोनसे आयदानि सायाव लायरायनि नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ मा होनो आं जागायनोसै होमबा ना? जोंनि बर'फोरा माने औ। आयदाया जाहैबाय माने जोंनि बर'फोरा माने ना बा बेदरफोरखौ मा मा रोखोमै संनानै जायो बिनि सायाव सावरायनोसै नामा एसे
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथाङा मिथिगौ ना जोंनि बर'फोरा मा मा रोखोमै बा माबायदि संनानै जायो ना बेदरफोरखौहाय इनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोङो आङो बुंनो हागोन नोंथां।
औ देलाय बुंलाय नोंथां।
जोङो मोनथिखायो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो ना बेदर जानानै थांनानै थायो नङा होमबा? जोङो बांसिनैनो जोंनि सा सानजा भारतावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो ट्राइबेल हारिखौ ट्राइबेल जनजाथिखौ जोङो बां सिन ना बेदर जानानै थांना थानायखौ नुनो मोनबोदों मानो होनबा जों मिथियो जोङो सा सानजा भारतावहाय जोङो ओ जि बुरलुंबबुथुर सेरफाङावहाय रायजो जाबोनाय बर' हारिया बा गुबुन जाथि ट्राइबेल जाथिफोरा ओ जोङो बांसिन ना बेदर जानानै थांनानै थादों मानो होनबा बिसोरो बांसिनै गोदो हाग्रा बंग्रायाव थानानै हाग्रा बंग्रानि जिब जिबिजों गोरोबफानानै लोगोसे बे हाग्रा सेर सेर रायजो जाबोदोंमोन नङा होमबा? बेखायनो जोङो मोनथिनो हायो दि गोदोनि दिनावहाय मैहुर खालामनानै बा ना बेदराव नाहा मैहा थांनानै बांसिनै जोङो संसार जाबोनाय बा नखर सुंबोनायखौ जोङो मिथिखागौ बेखायनो आं बुंनो सानोखि ओ जोंनि ओ। गासै बर' माहारिफोरा बा जोंनि जाथिया बांसिनैनो ना बेदरखौ ओ फोराननानैबो जायो नङा होमबा फोराननानै दोनो। थारमानडेट खालामनानै दोनो। बिनि उनाव जोङो नांगौ बायदियै बाहायनानै जायो। जोङो नुनो मोनो नो नाफोरखौबो मेनानै जानाय नुनो मोनो बाथोन खालामनानै जायो। लोगोसे नाखौ एवनानैबो जायो। लोगोसे बायदिसिना मैगं थाइगंजों लागायनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो नुनो मोनो ओ नाखौहाय ना गोरान खालामनानै। गोबाव सम फोराननानै दोननानै जोङो ओ बाहायै एसे एसे सम सम। ओ जानो हायो बा मैगंफोरावहाय सारलानानै संनायखौ बा जानायखौ नुनो मोनो ना थिग
फोरा नाखौहाय।
औ औ नाफामाथ गोबां गोथावबो मोनो मोदोमनायाबो गोथाव प्लास जोंनि बे बर‌हारिनि जि आइ टेग मोननाय खाजाबो जाहैबाय बेखायनो माने जोंनि हारिमुनि मोनसे सिनायथिबो जाहैबाय बियो माने खाजा हिस साबै जानाय हिसाबै थिग बिबदिनो जो ङो बुंनो हायो गुबुन जाग्रा मुवा जेरै ना बेदरखौनो हमनानै नानै ला जोङो अमा बेदर जोंनि ओ आंगो जा-जाग्रा मु जाग्रा बेदर नङा होनबा अमाया जोंनि बर हारियाव बेहाय नामदां खाबो जाहैबाय अमा होनबा सोर जायो होनबा जोङो बर हारिया जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो औ बेनिखायनो अमाखौबो जोङो गो बाङानो ओ गो-गोथाङै संनानै जानायखौथ जोङो नुखायो लोगोसे से सावनानै जानाय साव जानानै लोगोसे बेखौहाय फोराननानै दोननाय आरो फोरानखांनायनि उनाव ओ सबायजों जानायखौ नुनो मोनो ने
औ औ नुयो ओमफफ्राय ओरैनो गाव गोजायैबो एवनानै जानायफोरखौ नुयो आरो फोराननानै
खौबो नुनो मोनो लो गोसे मैगं थाइगं होनानै नै बायदि बायब्रुस जोंनि गोथां मैगं थाइगं जिहेथु जोङो ओ ट्राइबेल जाथि एबा बर जाथिया जायो बर हारिया जायो होननानै मिथिखायो बांसिन मिथिंगानि मोननाय मैगं थाइगंखौहाय बेखायनो जोङो नुनो मोनो बे बेदरफोरजोंबो जोङो गोबां बायदिसिना लागायदेरनानै गुबुन मैगंआवहाय होफादेरनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसे जोङो ओ मोनथिनो हायो खि अमाखौहाय मैथाजों जाबा गोथाव जायो बा सबायजों जाबा गोथाव जायो औ जोङो माने माजों गोथावसिन जायो बेखौहाय जोङो माने हमनानै एबा मोनथिनानै बांसिन बेजों गोथाव जायोबा बेजों जानां गौ होननानै माने कमबिनेसनखौ आलदा आलदा औ मोनथिखायो औ बेखायनो माने गोथावसिन जायोबा बेजों जायो जोङो मैथाजों गोथावसिन जायो अ माया जेरै अमाया मेजेम थायो गोखैजों जाबा बांसिन मिलौ हाबो नङा होमबा
औ माने आरो मेजेम जायो नालाय बेदराहाय अमायाहाय ओंखायनो गोखैफोरजों गोखैफोर होनानै जायोबा माने एसे जा एसेब्लाबो बांसिन जानो हायो आरो जेरै गोख खै होआलासिनो गाव गोजा एव
जाबा आंगायो औ आंगायो मेेजेमबाराानि थाख खाय लोगोसे जोङो नारजिजों जानायखौ नुनो मोनो। नारजिजों मिलौहाबो गोबाङानो नारजिजों जानो गोथाव मोनो औ बयबो मिन्थियो बे बेसे गोथाव जायो।
औ
जोङो दाउ दाउखौबो जोङो ओ ननि दाउखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोनो मानो होनबा ब्रयलाराथ गोबां जायो दाम खमिनि थाखाय ब्रयलारखौ जायो ना नाथाय ब्रयलार खौ जानानै जोंनि देहाफोरा गारजि जालांनो हमदों मानो होनबा बेवहाय इनजेकचन होनाय थायो। बांसिन बिनि नाइनटि पारसेन्टआनो बडियावहाय बिनि देहायावहाय सोलेरावहाय मुलि होननानै थानायखौ जोङो हमनो हायो नङा होमबा बेखायनो जोङो जिसे हायो ननि दाउखौ जानांगौ मानो होनबा गोदो निफ्रायनो जोंनि बर माहारिया दाउ फिसिग्रा अ अमा दाउ फिसिग्रा नङा होमबा थिग बिबदिनो नांगौबानो जोंनि ओ जाब्रबनोबाबो जोङो ननि दावउखौ सिथारनानै जायो आलासि दुमसिफैबाबो मानसि दुमसिफैबाबो जोङो सिथारनानै हो संना होब ब्रबनायखौ नुनो मोनो थिग बिबदिनो जोङो दाउ खौबो जोङो अनलाजों जानाय सबायजों जानाय आरो गाव गोजाय एवनाय आरो लोगोसे जोङो मैगं थाइगं मैगं गोथां -' फोरजोंबो एवनाय बेफोर खौ जोङो गोबाङै मिथिनो हायो ने आरो गोथावबो जायो आरो लोगोसे जोङो ओ खांनानै मुलि बायदियै फुदुंनानै दाउ दिखुराफोरखौहाय जोङो लोमजाबा साजाबा औ गगा मोनबा गुजोबा दाावरोसि बायदिसिना मस्लाफोर होदेरनानै जालमरिस ओ मा होनो बे बेखौहाय गलमुरि होनानै औ औ बेखौ होनानै माने फुदुंनानै लोंब्ला एसेबाबो स्रां मोनोना देहाया।
औ देहाया मानि ओइबा होनो बेमारि लोमजानाय जेनेबा गगा मोननायफोरा स्रां मोनो आरो बेफोर दाउ गोदिरसिखौ फुदोंना लोंबा।
औ बे दावरोसि सि बा दाउ बिदैखौहाय फु दुंनानै लोंबाय एसेबाबो देहाया स्रां जायो लोगोसे जे देहायावहाय बोलो मोनो मानो होनबा दाउनियावहाय भिटामिन थायो। नालाय बेखायनो आरो दाउ खुराखौहाय बेमारि मानसिफोरनो संनाबो होखानाय जायो बे खौ नुनो मोनो। जाहाथे बोलो फैयो। बा गोहो मोनो बेखायनो आरो लोगोसे जोङो दाउखौहाय दाउ दाउखौबो जाबाय बेदरखौबो मोनबाय आरो लोगोसे बिनि बिदैखौबो गोबां प्रतिन थायो नङा होनबा न'नि दाउनि लकेल दाउदैया बेफोरखौ जोङो गोबां मोनजानायखौ नुनो मोनो। बा बर' हारियाव जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे हांसो बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोन फिसिनायखौ खौ नुनो मोनो फिसि नाय लोगोसे जोङो रांखान्थिबो फैबाय नङा नङा होमबा फाननानै बा बेफोरनि बेदरखौबो फाननो हाबाय। बा ओ बेफोरखौहाय फिनानैबो फाननो हाबाय लोगो लोगोसे जोङो जानोब मोनजाबायब बो नङा होम बा नोंथाङा बिनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां मानो होनबा जोंनि बरफोराथ' दाउ अमा ओ बोरमाय बेफोरबायदि फिखायो नङा होम्बा जेरैहाय जों दाउ अमा फिनानैहाय माने बेखौ फाननानैहाय रांखान्थि मुलाम्फाबो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बेदर बो गोसो जाबानो बेदर बुथारनानै जानो हाबाय आलासि दुमसि फैयोब्ला जोङो मा होनो आलासिफोरनो बेलेगाव थांब्रबनो गोनां जायालासिनो माने नआव थानाय दाउफोरखौनो बुथार नानै होब्रबनो हायो इफोरबायदि आरो। आरो जोङो दाउ फोरखौहाय माने सावनानानैबो जो जायो सोरबा सोरबाया माने सावनानै जाब्ला माने जेसेबांखि ओंख्रि संनायाव थावसिन जायोना बिनिख्रुइ सावनानै जानाया गोथावसिन जायो आरो। अमाफोरखौबो जोङो सावनानै जायोब्ला बांसिन जानो हायो। बेफोरबायदि आरो जोङो नाफोरखौ गोदोथ' मेनानै सो जायोमोन। दानि दिनावथ' मा होनो इफोरबायदि मेनाय रुनानै जानाय इफोरखौ जानाय खौ नुनो मोनला आरो जोङो। ना मेनाया मानि गोरलै गोरलै ना मावाफोरखौहाय ओइ एव-एवबाथ' एसे बारा थावनाया एसे खम जायो नालाय ओंखायनो मेनानै जाबा गोथावसि न जायो होननानै मिनथिनाय जायो आरो जोङो। आरो ओरैजाय बेराफारसेथिं जोङो मा होनो दाउफोरखौहायबो रोसिफोरै नों बुंनाय बायदिनो आरो बेमारिफोरनो रोसि लोंनो हायो जा आरो गदिनो मैगं मैला बुथुमनानै जारिफोरजों जानो हायो। ओहोम नङा होम्बा नोंथां?
नंगौ थारैनो जोङो बे जोंनि बर' हारि याव ओ मैहुर खालाम खामनानै जानाय गोदोनिफ्रायनो नुबोखादों नङा होबा बे मैुरनानै जाना हुदाजोंनो जोङो मिथिखायो खि जोंनि बर हारिया ना बेदर जाग्रा हारि। मोनसे गोख गोख्रों हारि बा बोलो गोरा हारि होननानै जोङो सिनायथि मोनो बिनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजैमोनानो बिब्दि बेदर दा ना बेदर दाउ बायदिसिना जानानै मैहुर खालामै खालामै जानानै नाहा मैहा थांनानै लायनानै नख'रखौ सु खुंबोदों बा नख'रखौ सालायबोदों बेखायनो जोङो मिथिनो हायोखि ना बेदराबो जोंनि आंगो होननानै।
ओं ओं नंगौ नंगौ।
औ गोबां ओ दाउ अमा फिसिनायखौबो जो जों नुबोदों गोदोनि फ्रायनो जोङो बर' हारि औ मिथियो दाउ, अमा फिसिनानै नखर खुंबोनाय। नानै बेखायनो बेफोरो जोंनि नखर सुंनायावबो हेफाजाब होयो थारैनो।
ओं नंगौ नंगौ।
नखर खुंनाय रांखान्थियाव बांसिनैनो जोङो बेफोरजोंनो हेफाजाब होनायखौ खौ जोङो नुबोयो बर'हारिया बेफोरजोंनो औ नखरखौ सुंबोदों बा नखरखौहाय
सामलायबोदों आरो औ औ नंगौ सामलायबोदों। दिनैसिमबो आरो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि हुदाखौ गारबोआखै आरो माने गोदोनि जि औद दोरोङारि हुदा बा गोदोनि गोदो गोदाय आजै आजौमोना जेरै सोलिबोदोंमोन बेफोर दिनैसिमबो बि देव, अमा फिसिनानै नखर संनायखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो। माने गाराखै आरो जोंनि बर' फ्रा गोदोनि आबै आबौमोनहा दाउ अमा फिसिनानै जाबोनाय बेफोरनि मा होनो मा होनगोन गोहम गोहम दासिमबो दं होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ अब्ला जोङो राय्लायनायखौ औ
नो
औ जागोन।
औ दे